औ खोनादों नोंथां बुंनायसै नोंथां-
औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
अ मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय बर'नि हारिमुनि सायाव नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ नोंथां ओ‌ जोङो- दा बर'नि हारिनि- हारिमु होनबाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जों बर'नि हारिमुआव ओ जेरै जोङो बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि दामनाय देनाय बर'नि मोसानाय बर'नि राव ओ बिदिनो बर'नि जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो बर'नि हारिमु होननाय जायो
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां गाननाय जोमनाय होनबाथ' जों बर'नि गाननाय जोमनाय होनबाथाय जोङ जेरै- आरनाइ दखना दख'ना गोमो आर'नाइ बेफोरखौ जोङो ओ गामसा बेफोरखौ जोङो बर'नि हारिमु हारिमु बायदि जोङो मिथिनाय जायो जेरै जोङो आर'नाइखौ लाबाथाय- जोंखौ ओ‌ सुबुंफोरा बर' होननानै मोनथियो।
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां- लोगोसेनो जों बर'नि- हारिमु होनबाथाय जोङो दामनाय देनायनि- फारसे बुंनो थाङोब्ला जोङो बर'नि जेरै जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं ओ आरो हारमनियाम
बिदिखौ जोङो मिथिनाय जायो औ नों -
बे औ बे- बिदिनो जोंनिया नों- नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे गाननाय जोमनाय बेबौ जोंनिया हारिमु बर'नि स' बेवहाय जोङो गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ' जोङो जोङो आइजो माहारिफोरखौ जोङो गोबाङैनो आं जोङो गाननाय नुयो दख'ना आरो फास्रा बेबायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोंनिया फालि लानायखौ नुनो मोनो नोंथां। थ' औ आरो ओ हौवाफोरखौ जोङो गामसा आरो गोदोनायाव जोङो आर'नाइ लानायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा बै दख'नाफोरखौ माबायसा जोङो दानाय जायो?
औ नोंथां जोङो फार्स्टआवनो दख'ना दानों थाखाय खुन्दुं नांगोन
जोङो खुदुङा खुदुङा ओ बिदिनो गो-गोबां रोखोमनि दङ जेरै इन्दि खुन्दुं, ओ मास्रेस, माथानि खुन्दुं बायदि खुन्दुं दङ आरो खुन्दुंनि गाबफोराबो गुबुन गुबुन गाब ओ जोङो फार्स्टआवनो दख'ना दानो थाखाय जोङो खुन्दुंखौ खुन्दुंजों जोङो खुन्दुंखौ रुग्रोना लानांगोन ओंखाम ओंखाम जोङो रुग्रोनान लानांगोन बेखौ जोंडो रुखांनायनि उनाव जोङो खुन्दुंखौ मोजाङै दास्रिनानै लानांगोन बा खुन्दुंखौ साफायै बुनानै दास्रिनानै लानानै जों सानदुुं आव लामनानै बा सानदुंङाव जोङो लामनानै दोननांगोन लोगोसेनो जों बे लामखांनायनि उनाव जि खुनदुंआ रानो बे खुन्दुंखौ जोङो फमफ्र्लायाव जोङो सानाय जायो। जोङो खुन्दुं साखांनायनि उनाव जोंडो ओ जेन्थेर बेखौ जोङो ओ बेयाव ओ लानानै जोङो सोंनाय जायो ओ गन दोनानै बा ओ जि नांगौ जानाय ओ हिसान सोंनायाव नांगौ जानाय गन बेफोरखौ जोङो लानानै सोंनाय जायो लोगोसेनो आरो ओ बुंनो ओ गुबै ओ हिसान दानायनि गुबै माबायानो जाहोनानो जाबाय जोङो साल खुनथा बेजोङो जों दानाय जोङो साल खुन्था नांगोन लोगोसेनो आरो जोङो जि दाग्रा माखु बायदिसिना जि दाग्रा आइजें बेफोरखौ नांगोन जोङो बेखौ ओ सोंखांनायनि उनाव जोङो बे जिखौ बे माबायाव ओ
औ नंगौ नो नोंथाङा बुंनाय थारैनो थार बे जोङो सालखुन्था बेयावहाय जोङो मोनब्रै जोङो ओ मा बुंगोन बेखौ बेवहाय खुन्था गायना लाग्रायनाय जायो आरो बै खुन्थाय नि गेजेराव बै साल खुुन दाब खौ जोङो दोननाय जायो आरो दोननानै जों बेखौ आखाइजोंनो दानाय जायो आखाइजों दानानै बेयाव बेहाय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै सो मा सोंना लानाय जी ओ जोंनिया खुन्दुं बे खुन्दुंखौ जोङो बायदि ओ बेवहाय आगरबो होनाय नुनो मोनो नोंथां। जोङो आगर बुङोबा नोंथां जोंनिया हाजो आगरखौ जोङो गोबाङैनो होनाय नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो बायदिसिना जोङो बै मिथिंगायावनो नुनाय ओ बा नुनानै जों मोननाय दाउसिन दाउला बैफोरनि आरो लोगोसे जोङो जिब जुनार बैफोरनिखौबो जोङो आगर खौ एरनायखौ नुनो मोनो गोदो गोदायनि औ बेफोरो आगरफोरखौ जोङो एरबोबाय दङो औ नोंथांनि नोंथाङा बेफोरो आगरफोरनि मा मा आगर एरनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ हाजो आगर आरो बिदिनो ओ बायदि आगर दङ जेरै हाजो जो आगर ओ बिफां ओ जा बिबार बेफोरनि आगर लोगोसेनो ओ दाउसा मोख्रेब आगर बिदिनो बायदि आगर एरनाय जायो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो जोङो दखनाखौ ओ दायो जोङो बे दखनाखौ लानानै गाननाय जायो आरो लोगोसे जों हाथाय बाजार बाजारावबो फननाय जायो बे दखनाखौनो दखना फलि खौनो जोङो दानानौ फानोबो आरो जों न'आवबो गान दों बिदिनो जोङो फाननानै रांबो मोनो
औ नंगौ नोंगौ नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों। जोंनिया दख'नाल' नङा जोङो बुंनो थाङोबा जोंनिया बायदि रोखोमनि जोङो जोमग्रा बैफोर जोमग्राखौबो जोङो बैजिनो जोङो आह नोंथाङा बुंनाय बेबायदि सोंना लानानै बेवहाय जोङो सालाव दानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां आरो बेवहाय। जोंनिया हौवाफोरा गाननो थाखाय गामसा एबा जोङो गोबांखौनो जोङो आरनाइफोरखौ खौबो जोङो बै ओ दा आखाइजोंनो दानानै दिहुननायखौ नुनो मोनो नोंथां। आर'नाइ बुङोबाथ' बेयो गोदो। गोदायनिफ्रायनो जोंनिया आबै आबौमोननिफ्रायनो बेखौ दाबोदों आखाइजोंनो दाबोबाय दङ आरो गोदो गोदा जोङो आर'नाइखौ जेब्ला दावहारु एबा दावहा नांनो थांनाय ओह सुबुंफोरनो। हरसेनि गेजेरावनो बे खौ दानानै दिहुननानै गानहोनानै हरो होननानै जोङो फोथायो।
औ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि जायगायाव बेबायदिथ' आरो गोबां रोखोमनि जेनेबा आखाइजोंनो दानानै दिहुननाय आगरफोरखौ नुनो मोनो ना नोंथाङा जेहुथु बुंबाय जोंनिया। आरो बेनि अनगायैबो जोङो। गोबां रोखोमनि गाबफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेराव जोङो ओह। गुफुर एबा गोज्ज गोथां गोमो बेफोर गोजा गोथां गोमो बेफोरखौ दखना औ दख ख'नायाव एरोबा नाथाय जोंङ बेखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा इन्दि इन्दि खुन्दुंनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओह औ नोंथां ओइ। इन्दि खुन्दुङा बर'नि ओ मोनथिजानाय मोनसे खुन्दुं। जों बे इन्दि खुन्दुंखौ ओह एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय जायो बे एम्फौ लाथाखौ जोङो ओ फिसिनाय जायो बर' सुबुंफोरा बा बर' बर' माहारिफोरा एम्फौ लाथाखौ फिसिनाय जायो लोगोसे एम्फौ लाथा ओ फिसिनो थाखाय जोङो इन्दि बिलाइ बा थारुं खान्दाय बिलाइ बेफोरखौ ओ नांगो जायो बे ओ बे इन्दि एम बे एमफौ एम्फौ लाथाया ओ गोदोर जानानै फिथोब खायो गोदोर जानानै फिथोब खायो फिथोबखांनायनि उनाव सिखिरि जानानै बिरलाङो। बे फिथोबखो जोङो ओ खुन्दुं महरै मोननाय जायो।
बे फिथोबखौनो जों खुन्दुं महरै मोननानै बा खुन्दुं महरै जोङो खालामनानै बे फिथोबखौ जोङो दानाय जायो जेरै इदिनि इन्दिनि ओ फालि इन्दिनि गस्ला बेफोरबायदि इन्दिनि दखना बेफोरखौ जोङो दानाय जायो लोगोसेनो जोङो बे इन्दि खुन्दुंखौबो फाननाय जायो एम्फौ लाथाखौबो फाननाय जायो ओ बिदिनो जोङो इन्दि खौ ओ बांसिनानो ओ दानायखौ गोदो गोदाय बांसिनानो इन्दिनि सिखौ दानाय नुनो मोनो नाथाय दा एसे खमायबाय थेवब्लाबो बे बर'नि इन्दि खुन्दुंआ दासिमबो ओ दासिमबो दं बेखौ नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों बेदिनो जोङो बैदि जों आखाइजोंनो दानानै गाननाय सि जोमफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनोमोन आरो दासिमबो नुनो मोनो थेवबो जोङो दा जि गोदान मुगाजों जोंनिया सोलिलांनो थाखाय जोङो गोबां बायदिसिना जोंनिया आदब फैबाय बे आदब जोंनिया मेसिनफोरजों दोङो। दानानै बाजारफोराव फाननायखौ नुनो मोनो आरो बैफोर फाननानै फाननायखौ एबा बाजारफोराव मोननायखौ सिफोरखौ जोङो ओ गाननायखौ नुनो मोनो। दानिया। बिदिनो दख'ना ओ दख'नाखौबो आर'नाइखौबो जोङो बै बाजारफोराव बायनानै मोनो आरो गोदोनि ओ गोदोनि आदब बायदियैनो जोङो साल खुन्थायाव ओ दानानैबो जों गाव बेखौ ओ गाव गाननायजों लोगोसे बेफोरखौ जों बाजारफोराव ओ बेफार फालांगि हिसाबै जोङो गाव फाननानै एसे एला जोङो रां ओ बुथुमनानै लानो हायो बेयो जोंनिया नखर खुंनायावबो जोबोद
औ नोंगौ नोंथां थारैनो। नोंथां जोंना दा समाबो दोनथ' मिथि न मोनथां
दे नों नं- गौ नोंथां ओह गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।